औ खोनादोंना? औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय।
औ
नोंथांनिसि सिम ओ फ' ओ फन हरनायनि जाहोना बेनोदि जों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होनना सानदोंमोन ओ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
आयदा बायदियै जोङो मा ओ जौ संनाय नङा होमबा जौ सङोब्ला जोङो माबायदिहाय मुलाम्फा मोननो हायो आरो माबायदि खहा जानो हायो? नङा होमबा नोंथां? जोङो जौ संनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दा गामियारि ओनसोल फोराव गोबां न'खरावनो बा गोबां ओम माबायावनो जोङो जौ सावनायखौ नुबोगासिनो आरो गोदोनिफ्रायनो नंगोना नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बेवहाय जोङो बुंनो थाङो ब्ला जोङो मुलाम्फानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों मुलाम्फा ओ नि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला मुलाम्फाखौथ' जों ओरैबायदि जानाय नुवा जोङो ओ जौसे जौखोन्दो माने जोङो बा-बा जि बेनि गेजेरावल' जोङो ओ मुलाम्फाखौ जानाय नुयो बा जि। पारसेन्टनि गेजेराव मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो जौ सावोब्ला जोङो मुलाम्फानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोङो जा एसे जोंनि मा ओ
उम।
बेनि सावखोन्दा ओ जेरै अफ्रि अफ्रि होननानै बुङोब्ला बे खौ जोङो मा जोङो न'आवनो जेरैहाय जों गामियारि ओनसोल हिसाबै जोङो मा खालामो अमा बा दाउ बोरमा बेफोरबायदि फिसियो नालाय। बेफोरनोसो जोङो अमानो आदार हिसाबै जामुं हिसाबै एसे होनो हायो। बेनि अनगायैथ' जेबो जोङो लाब बा मुलाम्फा जानायखौ नुनो थाङा। बेखौ लाब मुलाम्फा जानाय खौ बुंनो थाङोब्ला फारसेथिं बेराफारसेथिं नुहरनाय मोनो जोङो बिजनेस जिहेथु जों बेफार फालांगि खालामनाय। बेफार फालांगि खालामनायाव जोङो एसे नुहरनो मोनो नाथाय बियो ओ जोंनि मा? जोंनि आयेननि बेरेखा बायदि आरो जोंनि आयेननि बेरेखा बेफार फालांगिसो होननानै सानसैय आरो थिग बिदिनो जोङो मा ओ खहा जानाय खहा जानाय बुंनो थाङोब्लाथ' जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओ हालामफ्राव गोबां रोखोमै खहा जानायखौ नुनो थांगासिनो। जेरैहाय गोदोनि खोथाखौ बुंनो थाङोबा ओरैबायदिहाय गोदो आजै आजौ बा आबै आबौमोननि जुगाव ओरैबायदि खहा जानायखौ नु बोनो मोनदों जों सावनानै मा खालामोमोननो? जों माने जेबो खामानि दामानि गोदोहायथ' ओरैबायदि गैसोआमोन। थिग बिदिनो मा खालामोमोन जों जौ सावनानै बेयावनो लोंनाय बेयावनो जानाय जोंनि मा जोंनि थासारिया मा सलि दोंबा जों मा खामानि मावनांगौ बेखौनो बावसोमलायनानै थालायनाय। बिदिखौ जों खोम-खोनानो मोन्दों आरो-आरो लोगोसेनो। खोनानो मोन्दों मा जों जौजोंनो मा। थोंनि सुबुंफ्रा मा आ न'खरसेबा। सासे मानसिनियावनो हाफ्रा गोबां थानायखौ खोनानो मोनदोंमोन नङा होमबा नोंथां।
जेरैहाय जोंङो सासे बा न'से न'खरावनो जोङो मा। जि बिगा नैजि बिगा बिदि हा थानायखो नायोमोन आरो जोङो मा। मोसौ हालि गोबां थासोगारनाय बा जोङो रुहा थि दाहोना बेफोरबायदि लाखिलायनाय जों खोनानो मोनोमोन। जों गोदोहाय जौनि-जौनि बागै बुंनो थाङोब्ला बेखौनो बुंनांगोन दे जोङो। खोनानो मोनोमोन जोङो मा गोदोहाय जौजोंनो माने जोङो मोसौ सोलायलायनाय। बा हा सोलायलायनाय बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो आजै आजौ बा आबै आबौमोननि। समआव खोनानो मोनदोंमोन आरो। थिग बिदिनो जौ जुवानि सायाव बिजिरनो। थाङोब्ला नायनो थाङोब्ला एफाग्राब मुलाम्फा जानायखो नुनो थांआखैय आरो दासिमबो। बिदि खहा जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो जों गोदो मा खालामोमोन। जौ जुवा लोंनानैनो जोंनि मा फिसाला फिसाजोफोरखौ जोङो। फरायसालियाव थांनो होननायखौ नुनो मोनाखै गोदोनि दिाव बिराद खममोन आरो गोदोहाय।
बोलों सोमनानैनो थानाय। बा जा खामानि मावदों बा आबाद मावनाय बा बैफोरबायदि खामानि मावनाय। बेफोरावनो जों गोदावलायनानै बा गोजोमलायनानै थासोयोमोन आरो। थिग दानि मुगायावबो बेफोरबायदिनो जौ जौ जुवानि गेजेरजों जोङो मा गोबां न'खरखौ सिलिंखार जानायखौ नुदों आरो दानि मुगायावबो दानि मुगायावबो जेरैहाय जोङो जौ लोंना फैनानै न'खरफोराव। दावराव दावसि जाफैनाय बिसि फिसा नांज्लाय खमज्लाय। थिग बेफोरबायदिनो मा आ सान्थि। थि गैैयै न'खराव जेरैहाय दावराव दावसि खालामनायनि जाहोनाव जोङो न'खरफोराव गथ'। थ'फ्रा मोजां फरायनो मोनला मोजां थासारियाव थानो मोनला जों। मा दङ मा गैया न'खराव बेफोरखौ जों जेबो दायथ' लायालासेनो मा खायफा मारा जोंनो नुनोनो मोनसैयो आरो। जोंनि माहोनो। ओ गोबां सिलिंखार जाबोनायखौ नुनो थाङो बेनि सायावनो नोंथाङाबो। ओ माबाफोर फोरमायनो सानो नामा।
औ नोंथां आङो नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो आङो फोरमायनो सानदों। जौ होननानै बुङोबा गोदो गोदाय जोंनि आजै आजौमोननि। फ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेम खान्थि नङा होमबा।
औ थारै।
दा ओ जौनि मुलाम्फा होननानै बुङोबा नोंथां बुंनाय बायदिनो बेयावथ' जोङो। फ्राय न मुलाम्फा जों नुनो मोना। मुलाम्फा गैयाखौनो बुंनांगोन माने खहाया बेयावहाय। गुजि जौखोन्दोनि बांसिन होननानै जों बुंनांगोन आरो गोदो गोद दाय जोङो जौखौ माबा मोनसे मुलाम्फानि थाखाय बानायनाय जायामोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिजाबावबो जों फरायनो मोनदों। मानो होननानै बुङोबा बेखौ मा खालामोमोन माबा मोनसे फोरबो नङा होमबा। माबा मोनसे जेन'बा हाबा, माबा मोनसे जेन'बा सावरि बादालि बेफोराव लोंनोसो गावनि मेंनाय बा गावनि जायानखि मेंहाबनाय देहाखौ गररसे गरनै लोंनानै माने मोजां बा फ्रात खालामनो देहाखौ मोजां खालामनो थाखायसो बाहायोमोन होननानै माने जों खोनानो मोनदों आरोखि बा जों फरायनो मोनदों आरो दा थिख बेबायदिनो जौनि मुलाम फा होननानै बुङोबा बेयावहाय माखासे बर' न'खरफोर दङ आंनि नुनायावहाय बा आं मोनथिनायावहाय माने मुलाम्फायाथ' इसिबां मानि जाया जि जौखोन्दोसो मुलाम्फा जागोन माने गोबां न'खरफोरखौ नुदों जे माने जौ संनानै फाननाय नङा होमबा। जौ संनानै फाननाय बेजोंनो अमा फिसियो नङा होमबा। बेजोंनो साफा सानैया न'खरबो सालायो थिग बेबायदिनो नोङो बेवहाय जेन'बा जि पारसेन्ट बा जि जौखोन्दो मुलाम्फा लानायजों लोगोसे बेयावहाय मा दङ बुहुत गाज्रि बा जोंङो खहाखौबो जों नुनो मोनो आरो। खहा होननानै बुङोबा जा न'खराव जौ जा न'खराव जौ लोंगोन नङा होमबा। बे न'खराव गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै सुबुंफोरा जौ लोंफैगोन नङा होमबा। माने दावराव दावसि खालामगोन बेजों लोगोसे न'खरनि गथ'फ्रा फरायनो बा गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय सुबिदा मोननाय नङा बा न'खरनि मानसिया मोजां रोखोमै मा होनो फोरोंथायाइखौ होनो हानाय नङा थिग बेैफोरबायदि जोङो खहाखौ माने नुहुरो आरोखि। बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जाय सुबुङा जौ लोङो बिथांमोनावबो बुहुद खहा जायो खहा होननानै बुङोबा गोदोनि समावहाय नायोबा मा जायोमोन गोजौ सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय बांद्राय जौ लोंनानै गोग्लैसोनायनि थाखाय नङा होमबा। नखर संसारा बहुत गार ज्रि जालांदोंमोन नङा होनबा। बुहुत गाज्रि जालांदोंमोन बेजों लोगोसे फिसा बुस्थुनि थाखायनो माबा मोनसे संख्रि गैयानो बा बानलु गैयानो जौ लोंनानै दुमदाखाल नङा होमबा। गथ'फोरखौहाय मोजां सोलोंथाइ होनो हाया दा थिग बेफोरबायदिनो जोंनि जोंनि गोदो - गोदायनि बर' जनाखि माखासे सुबुंफोरा लोंनानै गोग्लैसोनानै थानायनि थाखायनो गावनि गथ'फोरखौहाय मोजां रोखोमै माने सोलोंथाइ होनो हायाखै होननानै आं सानो आरोखि। बेबायदि आरो दानि जुगावबो गोबां सोलायनायखौ नुबाय माखासे बर' नखरफोरावहाय जेन'बा गोजौ सोलोंथाइ थानायजों हिसाबै माने जौ लोंनायखौ बुहुद खम नुनो मोनसै लोङो थिगैनो खिन्थु बुहुत खम नुनो मोनसै होननानै आं सानो आरोखि। बेबायदि आरो आरो खहा होननानै बुङोबा खहाया जाहैबाय दा जोंनि माखासे लाइमोन गथ' गथ'फोर नङा होमबा जाय गथ'फोरखौहाय - बिमा बिफाया जेन'बा गुबुन दाबसेयाव फरायनो ज'बा थिनहरदों बा दोनहरदों नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे माखासे लाइमोन फरायफुबाय थानाय जोंनि गामि ओनसोलनि फरायसाफोर बैफोर फरायसाफोराबो बेफोरबायदि जौ सेरेब लोंनानै नङा बा गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनायखौ माने जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। दा फरायनायखौ जेन'बा गोसो होनायनि अनगायै माने माखासे लोंनानै गोग्लैसोनानै थानाय गावनि दसे समनि इन्जयमेन्टखौ नङा होनबा। सुफुंनो थाखाय बा गावनि जायनाखि गोसोखौ साटिसफाइद बा गोजोन होनो थाखाय बिथांमोनखौ जौ लोंनानै रंजानाय नङा होमबा जौ लोंनानै बाइक साखावनाय जौ लोंनानै दुम दाखाल खालामनाय बिमा बिफानाव बाइक दाबिनाय बेफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरोखि नोंथां बेबायदि आरो आरो थिग बेजों लोगोसेनो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों नुनो मोनो। माखासे फुजा नङा होमबा फोरबो मेला बैफोरबायदि जायगायावहाय जौ बाहायनानै दावराव दावसि जानाय दुम दाखाल जानाय नङा होमबा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जौ लोंनाय फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा जौ लोंनायखौ माने जों नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव फरायनायनि अनजिमायाबाबो फरायनाय सुबुंफोराबो बुहुत गाज्रि लेभेलावहाय माने गोग्लैसोनायखौ माने आं नुनो मोनदों आरोखि नोंथा बेबायदि आरोखि दा बेजों लोगोसेनो दा मा होनो जोंना जेन'बा मा होनो फोरबो हिसाबै जोंना बैसागु दङ नङा होमबा दा जोङो जौ होननानै बुङोबा आंनि साननायावहाय माने जौखौ बेबायदिनो नाङा फाङा लोंआ लासे गावनि रंजानाय सम फैगोन जेब्ला जेब्ला रंजानाय सम फैयो जेन'बा माबा मोनसे फोरबो फैयो सावरि बादालि हाबा हुखा नङा होमबा नोंथां बैफोराव लोङोबा आं इसेबां माने गाज्रि जाया होननानै माने आं सानो आरोखि नोंथां जेरखम दा जोंना बैसागु नङा होमबा बैसागुआव जोङो दिनैहाय गथ' गथाय बोराय बुरै जोङो ज' ज' ओंखारनानै गामिनि मानसिफोरजों जोङो रंजायो नङा होमबा खाम सिफुं जथा लानानै बयनावबो जोङो मोसौ माने माइब्रा जौ गिसि बायदि बायदिखौ जोङो एसे एसेयै जों लोङो नङा होमबा नोंथां बैफोर हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंना हारिमु दंखायो बिनि थाखायनो बायहेरायाव माने अभार लोङाबा गाहाम जागौ आं बेखौ आंनिफ्राय सानो आरोखि नोंथां दा नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ओ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो बेखौनो सानो जे जोङो बेफोरबायदि बा फोरबो मेलाफोराव बा जोंनाथ' दा दानि मुगायाव गोबां फोरबो मेला फांसन बायदिसिना जानाय नुयो होनबा नङा होमबा नों नोंथां
नंगौ नंगौ
बेवहाय जोङो माखौ नुयो गोबांसिन जोंनि लाइमोन लाइमोन जिहेथु जोंनि सेंग्रा सिख्ला बेफोरखौसो बांसिन माने जोङो मा ओ बे जौनि गलायावसो जों बांसिनहाय गोदो फबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेफोरबायदि गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो बेखौ लानानै जोङो मा ओ जोङो ओ सोलों थाइनि मुगायाव जोङो दावगानाया गोबां खम जायो आरो। थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै- न'खराव जोंना बिदि थायोब्ला मा न'खराव जेबो सुबि दा मोना आरो फरायनो। बिदिहायनो खायफा ग' थ'फ्राबो सोरबा गोसो थानायफ्राबो गोसो गैयै जालाङो बा खायफा न' खरनि थाखाय बेफोरबायदि जालाङो। बेफोरबायदि गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो। थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेबायदि ओ बेबायदिनो खालामोबा मोजां जायो होननानै आंबो सानो। जेरैहाय जोंहा जिहेथु आगु मोनसे फोरबो दं। बा बेफोरबायदिनो जोंनि फोरबो दं। फोरबोफोराव जोङो एसे एनै ओ रंजानाय समाव जों लानाय बा बेखौ जोङो एसे ग्राब नङाबाबो जोङो एसे खम बिबांनिबा जोंनि गोसोनि मोनसे रंजानाय बा माबा हिसाबै जोङो बेखौ फालिलाङोबा बा लायोबा हामगौ आरो बे बिदियै बाहायोब्ला जोङो दि बाहायनो रोङोब्ला आ जों मा होनो एसेबां गाज्रि लामासिम थांनांगौ जानाङैखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो जोंखौ बे जौआ मा, नारसिननो हायैखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो होमबानो।
औ औ।
होमबानि
होमबा नोंथां जोंनिया सावरायनानै ओ जोबनायनि लामायाव फैबाय। समाबो जाबाय जोंनिया नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा गोजोन्नायखौ आं जासि हरबाय नोंथां।
औ लोगोसेनो आंबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आरो लोगोसेनो उनफोराव लोगो मोनगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय।
औ औ गोजोन्थों नोंथां।